हेलौ नोंथां औ नोंथां औ खुलुमबाय खुलुमबाय ओ गोजान बेलासि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाया आंनिफ्रायबो नोथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो ओ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा सावरायनो?
औ नोंथां हागोन नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो नोंथाङा?
औ औ दा नोंथां ओ जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ दाउमा दाउसाफोरनि फारसे नोंथाङा ओ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा सुंद'यै नोंथां।
औ औ थारैनो हागोन नोंथां। दा जों जेरै बर' फोरा गुबैयै गामि गफायाव थाग्रा नालाय जोंथ' गोबां दावमा दाउसा नुस सै नङा होमबा नोंथां दा जोङो औ जोङो फुंनि सिखारनाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनाथ' न'आव फिसिनाय दाउला दाउआसो गाबग्रोयो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय न'आव फिस सिनायखौ जों बारा इसेबां रायलायथ'ला जोङो उनाव दा दसे उनाव थाना रायलायनोसै दा बेनि अनगायैबो जोंना जोंनि गामिफोराव माने गोबां रोखोमनि दावमा दाावसा फैयो आरो जोंनाव। दा बुंनो थाङाब्ला जोङो दाउ मैना जेरै दाउखौऔ बेनिफ्राय दाउब्लुद सखा फारौ बेबायदि गोबां रोखोमनि दाउ माने सानस्र'है दाउ दङ' जोंनाव माने जों नि दा जों जुदि गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोङो माने गोबां बेबायदि बायदि रोखोमनि दाउ जों जोंनि बारि बालाफोराव नुनो मोनो आरो जोङो दा जोङो मोनफ्रोमबो समावनो जों माने दावसिन दाउला हाग्रायाव जों गाबबाय थानाय नुनो मोनो जुदि जोंनि न'नि साखाथि खाथियाव माने गोबां बिफां लाइफांफोर दंब्ला जों अब्लाना बांसिनै माने बेबायदि दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो मोनसिनो आरो दा जुदि सोरनिबा न'आव खा साखाथि खाथियाव जुदि लांदांदांब्ला जुदि साखाथियाव जुदि दुब्लि दङ'ब्ला बेबायदियाव माने एसे खम जायो नुनो मोननाया दा जोङो नायोब्ला जोंना बर' हारिजों सरजाबफानाय माने दाउ फोर होन्नानै बुंब्ला जोंना दाउ खौऔखौ बुंजायो नङा होनबा नोंथां? बेनिफ्राय दाउ मैना हा फिसा हौवा दाउ बेफोरबायदि गोबां बायदि रोखोमनि दाउ दङ' जाय जोंनि बर' रायजो जे जजों माने बर' समाजजों सरजाबफानाय माने जेरै जोंना बैसागो सफै फैब्ला जोंना दाउखौवौ गाबो दाउ खौवौ गाबोब्ला माने बैसागो लें हरो होननानै माने बुंनाय दङ' आरो गाबखायोबो बै समाव दाउ खौवौआ मोनफ्रोमबो माने मोनसेबो बेबायदि बैसागु गैफेरा जाय बैसागुआव माने दाउखौवौ गाबाखै लोगोसे जोंना माने दाउ मैनाफोरबो दङ' जाय माने जोंनि गोबां मेथाइफोराव जों खोनानो मोनो जे दाउ मैनाखौ जोङो गावनि मोजां मोननायजों रुजुनाय बेबायदि जों नुनो मोनो आरो जोङो हा फिसा हौवा दाउनि सोमोन्दै जुदि जों सावरायोब्ला जों माने बर'नि माखासे जों सल'बाथा फोराव जों खोनानो मोनो आरो जे औ जे जोंनि मोनसे सल'बाथा दङ' जेराव जे सासे आबादारि दङ' जेराव गाव नि फिस साज्लाना मा दङ'मोन बिहा औ बियो सानसेखालि माने गावनि हाखौ सनबाय थानायाव हाग्राखौ माने माबा गायनो थाखाय हा सनदोंमोननो बेनि उनाव बियो हाग्राखौ औ सान्दुङाव फोराननानै बिनि उनाव बे हाग्राखौ सावनायावनो बै गथ' फिसायानो माने बिसानिया बै अराव था मानबाय सनना थांफ्लांनानै बेवहाय खामनानै थैहैनाय बेबायदि मोनसे सल' दं दा बेवहाय बेबायदि जानायाव माने बिनि बिफाया बे फिसा गावनि फिसाखौ नायगिरै नायगिरै गोमाबाय नालाय हाग्रा बंग्रा थाङै थाङै नायगिर नायगिर माने हा फिसा हौवा हा फिसा हौवा होननानै बुङै बुङै नागिरदोंमोननो दा बै समाव माने हाग्रायाव जिरायना थानाय बै मासे दाउआ बै नि बुंनाय रावखौ खोनासंना लानानै माने हा फिसा हौवा हा फिसा हौवा होनानै माने दाउबो गाबफानो माने सोलोंफादोंमोन मोनसे सल' मोनदोंमोन आरो जोङो दा बेफोर सल'बाथाफोरा बेसेबां सैथो बेखौथ' जों दा मोनथिला नाथाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा सल' नालाय जोङो माने बर' हारिजों सरजाबफानाय होननानै जों बुंजायो आरो बेफोरखौ दा बेनि अनगायैबो जोङो गोबां माने दावरायफोरबो नुनो मोनसै जोंनि खायफा खायफा हाजो सेरनि गामिफोराव बिनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरबो नुसैलै जों आरो बेफोरनि मुंफोरखौ मिथिस'लांला मिथिस'लाय लाङा माने गुबुन गुबुन गाबनि दाउ फैथारो माने बारि बालाफोरावबो जेरै गोमो गोथां ओ निला गाब बायदि गोसोम बायदि बायदि फैथारो आरो दाउब'फोरखौथ' मा बुंनो नोंथां नङा होमबा माने जोंनि फोथारावनो सानफ्रोमबो नुबाय थायो दा माने गोदो माने गोदो माने साननैसो आवगोल सिगाङाव माने जोंनि गामि गफाफोराव माने गथ'साफोरा दाउफोरखौ गावथिं गावथिं माने जायोमोनबो नालाय बै समाव माने दाउफोरा एसे खम जालांबाय आरो जों दा जेरैबायदि नुयो बेबायदि नुवामोन नाथाय दा माने दाबाय दा नैबे समाव जोंनि गामि गफाफोराव गथ' फिसाफोरा इसेबां दाउफोर गावथिंला नालाय एसे जों दा बायदि समाव एसे बांसिन दाउफोर नुनो मोनो आरो दे दा अब्ला नोंथाङा माबायदि दाउनि सायाव माबायदि मोन्दांथि दं नोंथांनि गामिफ्राव माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होमबा नोंथां
औ औ औ थारैनो थारैनो नोंथाङा एसे आगोलावनो गोबां खोथा बुंलांखाबाय दाउसिन दावउलानि सोमोन्दै दा दाउसिन दाउलानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंनि रायजो एबा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जोङो ओ दाउसिन दाउला जों मोननो हायो एबा नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां दा बे रोखोमैनो जोंहा गिबियावनो जोंहा आगोलनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जों दिनैसिम दाउनि राजा होननानै जोंङो ओ जा फेरांसु दाउ ओनसोल लाना ओनसोल गुबुन गुबुन मुं जायो बेयो जोंनि फेरांसु होनो नङा होमबा नोंथां
नोंथां बियो ना लांखाररा नामा
नङा नङा गोसोम गाबनि ओ बेयो उनजों माबाया लानजाया बेयो भि साइसनि महरनि गोसोम फिसा
औ औ औ फिसा
थिग बेबादिनो जोंहा बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि रायजोआव गाहाय दाउ महरै जोंहा ‌ओ जोंहा हांसो राजाखौ गाहाय दाव होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा थिग बेबादिनो थिग बेबायदिनो जोंहा दावराय मोननो थाङो जोंनि ओनसोलाव बेसेबा समायना नङा होमबा जोंनि ‌ओ बे दाउराय दाउआ थिग बेबायदिनो जोंहा दावराय दावनि उनावहाय जोंहा मोननो थाङो जेरैहाय बाथ' दाउ बेखौहाय जोंहा गोबां ओ गाबनि जों नुनो मोनो जेरैहाय गोथां गाबनि नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोथां गाबनि खौनो बांसिन नुनो मोनो जोंनि रायजोआव नाथाय गुबुन गुबुन रायजो एबा गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेखौ बायदि रोखोम बायदि गाबनि जों नुनो मोननाय जायो बाथ'आ बाथ' दाउखौ बे दाउखौ जोंहा न'आवबो फिसिनो हायो एबा रावबो रायज्लायनो हायो बे बाथ' दाउआ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
नाय बेनि बे उनावहाय बेनि लोगोसे दङ जोंहा दाउखा नुनो मोनो जों जोंनि गामि एबा नोगोर ओनसोलफोराव मोनफ्रोमबो समाव दावउखाखौ जों जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा जायनि गाबा गोसोम औ थिग बेबदिनो दाउखा दाउखा दानि उनावहाय दङ जोंहा सखा नुनो मोनो सखाफोराथ' जोंनि न' सिङावनो बासा लानायखौ नुनो मोनो जोङो सम सम गेजेर गेजेर औ थिग बेबाददिनो सेवखाफोरखौ न'आव बास लानायनि अनगायैबो जोंहा गय दंफाङाव बायदि रोखोमै जोंहा बासा लानानै थानायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि बायदि। जेरैहाय दाउस्रि दाउ खौवौ बायदि बायदि रोखोमै जोंहा दाउफोर नुनो नुनो मोनो दा दा खौवौनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा दाउखौौवौखौ जोङो बैसागु बोथोर बोथोर एबा बेसेबा दानल'सो जोङो दाउखौखौ जोंनि जायगायाव नुनो मोनो नाथाय बेनि उनाव जोङो दाउखौवौखौनो नुनो मोना दा बेनि उनाव जोङो बुंबावनो हायो दाावमा दाउसाफोरनि गोदोनि जाय गोदो नुबोनाय नाथाय द आथिखाल आथिखाल एसे बारा जों नुनो मोनला जेरैहाय इगल दााव नङा होमबा
औ
खोनादोंना नोंथां औ इगल दाउखौ जोङो गोदोहाय नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि दिन दिनाव जों बारा जोंनि ओनसोल एबा रायजोआव नुनो थांबांला दा
औ नोंथां।
बेफोर दाउआ गोमालांनो हमबाय जोंनि ओनसोल एबा रायजोआव बेनि उनाव दंबावो जोंहा धनुस दाउ धनुस दाउखौबो जोङो नुयो खायफा खायफा जायगायाव नुयो नाथाय खायफा खायफा जायगायावु जों नुया जेरैहाय जोंहा बायदि रोखोमनि जोंहा हादरमाया हाग्रामा ओनसोलफोराव नुनो मोनो जेरैहाय मानास हाग्रामा जेरैहाय जोंनि ओनसोलनिनो खाथि खालानि जेरै रायमना पार्क नेसनेल बायदि बायदि ओनसोलफोराव जोंहा नुनो मोनो जेर जेरैहाय काजिरङा नेसनेल पार्क बेफोराव जोङो जेरै धनुस सगुन बायदि बायदि दाउफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि रोखोमनि हाग्रा गेदेर गेदेर हाग्रामा जायगा ओनसोलफोराव जोङो बायदि रोखोमनि बेसेन गोसा बेसेन गोसा दाउमा दाउसाफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो बेनि अनगायैबो जोङो खायसे खायसेखौ खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो सिनो दङ नङा होमबा नोंथां दाउमा दाउसाफोरखौ औ थिग बेबाददिनो जोंहा जोङो खायसे खायसेखौ नुनो मोनो। सिखार सिखाव खावनानै जोंहा खायसे दाउफोरखौ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बेसेन गोसा दाउफोरखौ दा बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ खालामनाङा होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा आंनो दाउ अमा दाउसाफोरनि बागै
दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन नामा नोंथां
औ औ औ थारैनो।
दे अब्ला नोंथांजों दा दोनथ' जाासिगोन खोमा नोंथां।
औ औ दे औ गोजोन्थों।